औे हे हेलौ खुलुमबाय नों थां नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलाय थि जाासेहरनाय थाबाय।
आंनिथिंफ्रायबो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि थाखाय आ मोजां हामलायथि हरनाय थाबाय।
औ
जों सायख'नाय बायदियै दायो ओ जागायजेननिसै
औ जागाय जासिगोन नोंथां।
औ नोंथाङा उम दावबायनो मोजां मोनो दा?
औ मोननो नोंथां आंबो दावबायनो मोजां मोनो।
ओ दिनैसिम नोंथाङा जोंनि आ आसाम हादोरसानि आ अनगायै गुबुन बबे मोनसे बा गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव मालाबाफोर दावबायफ्लांदों आरो बेनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
थां बे बे आसाम हादोरसानि बाहेराव आङो बेफोरबायाददि गुबुन जायगायाव बेरायहैफेराखै नोंथां।
औ
औ नोंथांङा बबेबा बेरायफेरदों नामा?
आङो थांफेरदों थांफेरनाया ओ नाथाय आङो अनलि जेनेबा बेरायनो थाखायल' थाङाखै एगजामफोरनि थाखाय थांफेरदों आरो
औ औ नोंथाङा ओरैनो बबे बबे जायगायाव बेरायहैफेरखो
आङो शिलं ओ त्रिपुरा नागालेण्ड दिमापुर बेफोरनो आरो आरो अरुणाचल
औ नोंथाङा उम नोंथाङा होमब्ला बि बेफोरबाददि जायगायाव बेरायनानै गोबां रोंगौथि मोननो हानाय नङा होमबा
औ बेफोरबायदि जायगाफ्राव बेरायनानै गोजोननाय मोनो आरो गोबां ओ बाथ्राफोर सोलोंनोबो हायो आरो काल सारफोर खौबो मिथिनाबो मोनो
औ नोंथांङा आंनो बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो खेंफोरथि होनो हागोन नामा?
आङो जेब्ला शिलंआव थांदोंमोन अब्ला आङो ओ सानैसो लोगोफोर लोगो मोनदोंमोन ओ नागालेण्डनिफ्राय आरो त्रिपुरानिफ्राय
औ नंगौ
बे लोगोफोरजों आङो बेसोरनि ओ बेसोरनि आरिमुनि सोमोन्दै मोनथिना मोनदों आरो बेजों लो लोगोसे बिसोरो मा माबायदि जानाय ओ जामुंफोरखौ जानानै मोजां मोनो बेफोरनि सोमोन्दै मिथिना मोनदों
औ नंगौ
औ आरो ओ बेसोरनि ओ थानाय जाय जायगा बेयावहा बबे बबे जायगायाव आं जुदिसो बिसोरनि जायगायाव ओ थाङो बे बे बे फोर जायगाफोरा मोजां थुरिस जेनेबा बे बेफोर जायगाफोराव बेराय बेरायहैनो हागोन माबायदि जायगायाव बेरायहैनो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै मिथिना मोनदों
नोंथाङा आरो गोबाव उम आसामनि सिङाव अबेबा फोर गोजान गोजान जायगायाव बेरायफेरबायनाा
आसामनि सिङाव आङो ओ बेरायदों बेरायनाया ओ जोंनि खाथियावनो बेयो भुटान
औ औ
बेयाव ओ मोनसे ओ जायगा दं
औ
लाव लावखार जानाय जायगा आर बुंजायो आरो।
औ औ
पिकनिक स्पट नै बेयावहा आङो थांफेरदों सिगाङाव। ओ गावनि फेमिलिजों लावखार जानो आरो ओ लोगोफोरजोंबो सिगाङाव भैर'ब कुन्द'नाबो बुङो। आरो जोंनि खाथियाव सोर्गोफुरि मुंनि मोनसे लावखार जानाय जायगा दं। बेयावबो आं थां ओ थांदों जोबोर समायना जायगा मोननैबो। नोंथांमोननि खाथियाव माबाफोर
बेफोराव गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बेरायनो फैयो नामा नोंथां?
औ गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनो फैयो। औ भैरोब खुन्द' आथो आब गुबुन हादोरनि मोनसे सिमा नालाय बेयाव गुबुन गुबुन गुबुन ओ हादोरसाफोरनि फ्राय मानसिफोरबो बेरायनो फैनाय लोगोबो मो लोगो मोनो। आरो जोंनि आसाम हादोरसानिफ्रायबो ओ गोबां मानसिफोर लावखार जानो थाङो बेयाव बे बेसोरजों ओ लोगो मोननानै ओ सावरायनानै गोबां खोथा मोन थिनो हायो। दायो आं नोंथां नोंथांमोननि खाथियाव बहाबाफोर बेरायनो थांनो हाथावना जायगाफोर दं नामा बेनि सायाव आं मिथिनो लुबैयो।
जोंनि खाथियाव नो बेरायनो गोनां गोबां जायगा दं जेरै भुटान बर्डार सिमायाव थानाय सुकि ओ सुकि हाजोमानि सायाव आङो फंनैसो नोंथांनि सिमखौ सेयार खालाम सानदों बुंथिनो सानदों।
औ
ओ जोंनि जोंनि सुखि हाजोआ जाहैबाय उम मोनसे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे उम हाजो पिकनिक स्पट हा लावखार लावखार ओंखाम जाहैग्रा जायगा बेवहाय गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेवहाय गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोंगौथि मोननो हायो उम जेरै उम जेरै बेवहाय बिफां लाइफां दाउसिन दाउला जिब जुनार गुबुन गुबुन बिफां लाइफां फोरखौ जों बेवहाय नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे उम बेजों लोगोसे रोंगौथि मोननो हायोजि उम उम उम बेवहाय बेवहाय थानाय जिहेतु दैमा दैमा उम दैमा दा जिहेतु उम भुटान भुटाननिफ्राय फैनानै मोनसे दैमाया जोंनि बे हायेन ओनसोलाव मोननै जाफैयो गावफैयो उम बेखौ जोङो गुबुन गुबुन नामजों मिथिनो मोननाय जायो। आरो बे आरो बे गुबुन गुबुन मोननै नामा नामानो जादों जोंनिया मोनसे सानजाजों मोनसे सोनाबजों मोनसे दङ बे सानजाजों थांनाय दैमानि मुंखौ फा फाग्ला दैमा बुंनाय जायो आरो सोनाबजों थांनाय दैखौ गिरिं दैमा बुंनाय जायो बे मोननैखौ लानानै जोंनि उम जोंनि उम सुकि हाजो पिकनिक स्पटआ मुंदांखा आरो बेवहाय मोख्रा मोख्रा मोसौ मैदेर उम मुफुर बायदिसिना जिबफोर नुनो मोननाय जायो। आरो बेयाव गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाबोनानै बेयाव गोबां रोंगौथि दिन्थिनो दिन्थिनाय जायो उम बेवहाय जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ फिल्ड सारभेयाव लाबोनानै गोबां रोंगौथि होनो हायो बेखिनियानो नोंथां।
जोबोद मोजां नोंथां। औ औ। नोंथांनि खाथियाव थानाय बे जायगाफोरनि सोमोन्दै मिथिनानै आरो बेफोर ओ बेफोराव आ जा रोंगौथि सोलोंनो हानाय ओ बे ओ रोंगौथिफोर सोलोंनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनानै जोबोर मोजां मोनबाय।
औ औ।
बेनि अनगायैबो आरोबाव माबाफोर जायगाफोर दं नामा नोंसोरनि खाथिफोराव जेराव ओ मालाबा आं। बेरायनो फैयोब्ला आं बेरायनो थांनो हाथावना बायदियै।
औ दङ नोंथां बिनिनो खाथिजोंनो नांजाबनाय मोनसे दिरिं दिरिं दैमा जिेतु बेखौ दारागाव बुंनाय जायो बेबो। जोंनि खाथिनि हालामावनो जायो। बेबो। भुटानजों नांजाबनाय हाजोआनो जायो बे हाजोनि मुंखौ स सुकिनि हाजो दारागाव हाजो बे हाजो सारिखौ हिमालय हाजो बुंनाय जायो बे बे बे दैमायाव लावखार ओ जैनाय जिथु बेयावबो आङो जिहेथु सिगाङाव नोंथांनो खोन्थाखांबाय बेफोरबादिनो बे दारागाव दैमायावबो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेरायनो फैनानै बेवहाय बेनि बे जायगानिफ्राय गोबां रोंगौथि लानानै थाङो।
जोबोद। मोजां नांबाय नोंथां आं ओ। बेफोरनि सोमोन्दै
औ नोंथाङाबो बेफोरबायादि जायगायाव बेरायनो लुबैयो! लुबै नामा।
औ आं बेफोरबायदि जायायाव बेरायनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेरायनो लुबैयो जोंनि खाथियावबो आरोबाव रायनो ओ जायगाफोर दं आं ओ। फाइ फा मुंफोरखौ मोनथिजोबा नाथाय तेजपुराव चित्र लेखा मुंनि जायगा दं जेराव जोंनि आगोलनि खुगाजौ खुगा बा सोलोंबोनाय
औ।
ओ खुगाजों खुगा मोनथिबोनाय। ओ। मोन मोननैसो ओ।
नोंथां आरो आंनि गेजेराव सावरायनाय समा थुंगेनायनि लामायाव फैबाय
औ मोनथिना मोनदों
बेनिखायनो नोंथांजों उनाव लोगो मोनोब्ला आरो फिन बेफोरबादिनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायफिननायनि आङो मिजिंथिनाय थाबाय
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय गोजोन्थों नोंथां औ